हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा माबोरै दं नोंथां
आं मोजाङैनो दं नोंथां आरो नोंथाङा
औ नोंथां आंबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव
औ नोंथां
आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दैज्लां बोथोरनि बागै फंनैसो रायज्लाय जागोन ना नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ नोंथां बिदिनोथ' जोंना हबा दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' गायनाय फुनायनि दिन आरो लोगोसे जोंङहा दैज्लां बोथोराव मैगं थाइगंबो गायनाय जायो ना नोंथां
औ थारैनो नोंथां
ओ जोङो फार्स्टआवनो दैज्लां बोथोर होनब्ला जोंना खैथा फोनाय आबादा ओ खैथा फोनाय फैग्रोयो जों दैज्लां बोथोराव जि ओ दुब्लियाव जिथा दै जायो दै जमा जाबाथाय जोङो माइग्लिखौ जाम ओ जावनानै माइग्लिखौ ओ गलाफोरनिफ्रायबो मोननाय जायो बा हाथथाय बाजारनिबो लाबाय जायो आरो लोगोसे न'आव था न' दंबा न'निफ्रायबो माइग्लिखौ जावनानै फिनि बस्थायाव सोमना दोननानै हरसेबा हर थोंना दोननाय जायो जाहाथे बे गुरै जानानैसे गुरै जानानै थायो आरो लोगोसे जोङो बे हरसेबा हरैनायनि उनाव जोङो माइग्लिखौ दसे थिखांना दोनथ'यो जाहाथे बिनि दैया सर' लाबोजोबो औ आरो बे सर'खांनायनि उनाव जों बे माइग्लिखौ बस्थानिफ्राय लखबनानै हायाव जोङो थालिर बिलाइदोंबा थास' बिलाइ गेदोरजों जोङो खोबना दोननाय जायो हरसेबा हरनै बे बिथा गाज जों बेखौ ओ बस्थायाव सोना ला नानै ओ जु दुब्लिनि जि हा खैथिया फोनो लागा हायाव जोङो हाखौ मोजाङै एवग्रोनानै मोजाङै हाखौ फोमोनना लानानै हाखरा माबा हायाव हाखार सारनानै जोङो माइग्लिखौ फोनाय जायोना नोंथां।
औ थारैनो नोंथां।
औ नोंथां आरो लोगोसे जोङो बेखौ फोखांनायनि उनाव जोङो ओ माहासे बा ओ से दान बा से ओ से खावसे दा जोङो बेखौ ओ खैथा गोजौ जानायालागै हायो
औ थारैनो नोंथां।
औ नोंथां आरो ओ दुब्लियाव बेबायदि दैज्लां बोथोरनाथ' दानिया खैथिया खोथा बोनाय हालेवनाय आलि दाननाय बिदिनो बायदिसिना ओ आलि दाननायफोरखौ खालामनाय जायो आरो ट्रेक्टर हा हालेवनाय बा बायदिसिना जोङो हालेवनायखौ खालामग्रोनाय जायो आरोना नोंथां। हाखौ जोङो जि गायनो लानाय बे माइ गायनाय लानाय हाखौ जोङो हालेवनानै मोजां ओ फोमोननाय जायो। खोनथामबा खोननै बिदि हायखौ हालेवनाय जायो।
औ नोंथां ।
आरो बिदिनो जोङो ओ हालेवखांनायनि उनाव जि हाया मोनो बे हाया ओ मोनबाथाय जोङो खैथा खौ खोथिया गोजौ गायनो लानाय खोथिया गोजौ जिदा जायो अबब्लानिया जोङो बे खोथियाखौ फुनानै जोङो ओम हा हायाव माइ गायनो लानाय हायाव जोङो गायनाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो जोङो आ खायफा खायफाया ओ हायावबो हासार सारनाय जायो जाहाथे बे माइआ मोजाङै जाबोयो बेनि थाखाय हासार सारनाय जायो।
औ नोंथां।
जोङो माइ गायनो थाखाय दै नांगौ जायो बे दैखौबो जोङो ओ दै गैयाबा दैखौ जोङो दंग'बा ओ दंग'बा जाम बेनिफाय जोङो मिसिंजों थिखांनाय जायो दैखौहाय।
औ थारैनो नोंथां।
नोंथां आरो जिथा बे ओ माइ गायनो ओ माइ गायनाय जायो अब्लानो जोङो माइ गायनो थाखाय ओ हाजिराबो लायो बा सिगां ओ सिगांनि गोदोनि दिनाव ज' सावरि बादालिखौ जानाय ओ खोनानोबा नुनो मोनोमोन नाथाय जोंनिया दानि दिनाव बेबायदि ओ सावरि बादारि जानायखौ खम नुनो मोनसै। दाना हाजिरा औ नोंथां दाना हाजिराखौ बांसिन लगायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां बिदिनो आरो ओ हौवाफोरखौबो ओ ट्रेक्टर हालेवनाय आलि दाननाय बा खोथिया फुनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां।
ओ दानि दिनाव आरो गोदान ओ मिसिनजों माइ गायग्रा आग जुबो ओंखारदों नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां आरो बिदिनो जोङो जिथा बे माइआ गायखांनायनि उनाव इसे सोम हाबनो हमो बा एसे गोजौ जाबोनानै माइ गसाया बारायनो हमो बे माय गसा बारायनायाव जोङो हासार हासार बा मुलि हा एम्फौ जानो हायि मुलि बा बिदिनो हाग्रा ओंखारनो हायि मुलि होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ थारैनो नोंथां।
औ नोंथां। ओ नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन ना नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ खौहाय माबायदि गायनाय जायो नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ नोथां।
औ ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो एखे रोखोमैनो माइख माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो खैथारि गोनांथि जानानै फैयो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
खैथाखौ जों गिबियावनो फोनो थाखाय जोङो माइग्लिनि गोनांथि जानानै फैयो नोंथां।
औ नोंथां।
माइग्लिखौ जोङो खायसे खायसेनिया न'खरावनो थाखायोबा खायसेनिया न'ख खराव गैयाब्ला जोङो गलाफोरनिफ्राय बा बाजारफोरनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोनाय जायो।
औ नोंथां।
औ आरो जोङो नांगौ रोखोमनि ओ माइग्लिखौ जोङो लानानै जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै फुख्रि बा जिखि जे दैयाव बिदि सोमना दोननांगौ नोंथां हरनै सोमना दोननाय जायो जोंना। आरो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ बोखांनानै थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननांगौ ओ बियो गाजा बेरनायहाय लागै आरो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ हालेवनानै लानानै जोङो बेखौ खैथा महरै सारनानै ओ फोनाय जायो बेखौ बेखौनो जोङो खैथा फोनाय होननानै बुङो नोंथां जोंनिया बे खैथा फोनायनि आगोलावनो खायफा खायफाया हायाव हासारबो होनाय जायो बा खायफाया खैथा बोखांनायनि उनावबो हासार होनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरो बै खैथाखौ जोङो फुनो थाखाय गोबाङानो न'खराव सोलाबा नालाय आथिखालाव जोङो गोबांखौनो हायज्रा मावनायखौ जोङो नुनो मोनो हायज्रा बा थिखा बा गायनाय हिसाबै ओ फुनायाव जोङो रां होनाय खौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरो जोङो बै खैथाखौ फुनानै दोननायनि उनाव जोङो बेखौ ओ आथि खामना लानानै जोङो बेखौ गायनो थाखाय जोङो हाखौ खेन्थाम आलौनानै फोमोननानै लाग्रोनाय जायो बेखौ फोमोननानै लानायनि उनावहाय जोङो बै खैथाखौ ओ राननानै होनाय जायो आरो बै खैथाखौ राननायनि उनावहाय जोङो बेखौ न'खराव सोलाबाब्ला बा न'खरनि सुबुङा बेखौ गायनाय जायो नों थां बेखौनो जोङो
बै खैथाखौनो जोङो माइ गायनाय जायो।
औ नोंथां।
औ आरो बै माइ गायनायनि उनावहाय जोङो ओ हासार गोबां रासायनारि हासारफोर होनाय जायो आथिखालावथ' जोङो बाजारफोरावहाय गोबां रासायनारि हासार फोर ओंखारबाय बैफोर हासारफोरखौ जोङो होनाय जायो आरो खायसेया गायैनि सिगांबो दुब्लियावहाय रासायनारि हासारफोर होनायखौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
औ ओ बै आरो बै माइआ जुवोला बा सोमोब्ला बै माइखौ बै माइजों लोगोसे हाग्राफोर रज' रज'फानानै बै माइजों लोगोसे जौ फायोब्ला बै माइनि जौनायाव हें था होयो बैफोरबायदि हाग्राखौ बुथारनो थाखाय जोंहा रासायनारि हासारफोर गोबां हासार मोनो हाग्रा थैनायनि मुलिखौबो जोङो होनाय जायो आरो लोगोसे माइखौ एम्फौ जानो हायै माइ फिथाइ माइ गसा बारायनाय माइआ मोजां मोजां थानायनि थाखाय जोङो गोबां हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ आरो नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ माइ आबादखौ हायजिरायै बांसिन गायनायखौ नुनो मोनोबा नोंथांमोननि हरावनो गायनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय बा जोंनि गामियावहाय बेबायदिनो दा माइखौ बांसिनानो हाजिरा गायनाय नुनो मोनो न'खरावथ' बेबायदि बांसिनानो ओ माने न'खराव बेबायदिनो सावरिफोरबा जानाय जाया बेबायदिनो बांसिनानो ओ हाजिरासो गायनाय जायो मानोना दानि दानि जुगाव बांसिन हाजिराखौनो गायो मानोना हाजिरायाव जोङो रांबो मोनो बा गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो हाजिरा मावनो लोङो बेनि थाखाय माने हाजिराखौ बांसिन थांनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नोंथां नोंथां जोंनाथ' बेफोरबायदि खायसे खायसे ओनसोलावहाय जोंना हिनजावफोरानो खैथा फुनायखौ नुनो मोनो ओ खायसे ओनसोलावहाय हिनजावफोरखौ खैथा फुनाय नुनो मोना नोंथांमोननि ओनसोलावहाय हिनजाव फोरानो खैथा फुयो नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो हिनजाव खायफा खायफा ओ खायफा खायफानि न'खरावबा खायफा खायफा ओ बिदिनो हौवा सुबुंफोरखौ हाजिरा खैथिया फुनो हाजिराया मोनाबाथाय हिनजाव सुबुंफोरानो हिनजाव माहारिफोरानो खैथाखौ फुनाय जायो आरो ना नोंथां।
ओ बेबायदिनो जोंनिया ओ आरो गोबां ओ दैज्लां बोथोरावहाय गोबां आबादबो मावनाय जायो जेरै ओ जिंखा जिंखा भल ओ पानि राङालाव बायदिसिनाफोरखौबो थाइबें बेफोरबायदिखौबो लेस्रा बायदिसिना गायनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे बेबायदि आबाद मावो ना नोंथां ओ बेबायदिनो
औ मावो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दैज्लां बोथोरनि खुमब्रा दैज्लां बोथोर नि जोगोनार लेस्रा पथल गोबां बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ मैगं थाइगंफोरनि आबाद मावनाय जायो नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथां दा जोंना समाबो जानो हमबायमोन नोंथां
औ थारैनो नोंथां
औ नोंथांजों सावरायनानै मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय नोंथां
थारैनो नोंथांजों सावरायनो मोननानै आंबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां ओ बिदिब्ला दोननोसै न नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे बिब्दि